औ नोंथाङा आंनि रावखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ मोजाङैनो खोनादों ओ नोंथाङाबो आंनि रायलायनायखौ मोजाङैनो खोनादों ना?
औ खोना फैदों नोंथाङा दा मा खालामना दं?
आङो दसे सम ओरैनो जिरायथ'नानै दङ बायजोआव नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ।
दं आंबो बिदिनो जिरायनानै
जाखांबाय नामा नोंथाङा औ औ मोजाङै दङ।
औ।
औ जाखांबायना नोंथाङा।
औ जाखांबाय नोंथां
आं दा थोंजोङै नोंथांजो मोनसे आयदा लानायखौनो सावरायखानो सै नामा?
औ दे बुंनायसै
ओ नोंथां ओ जोंथ' न'आव बा दखानदाराव जोंथ' आसारखौ मोननो थाङो नङा होनबा? आ आं दा आसारनि बागै नोंथांनियाव एसे सोंनो सान्दों आरो जेरै जों आ माबायदि बानायो बा मा माजों जों मा माखौ जों आसार बानायो नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे मानो हाया जानो।
औ बिदिब्ला नोंथाङा सावरायना होदो।
थ' होमब्ला बुंनो थाङोबा जोंना गोबां रोखोमनि आसार दङ। जेरै जोङो गरम बोथोरनि फिथाइजों जेरै थाइजौ आरो खान्थाल। बेजों बेसोर मोननैजोंबो जोङो आ सार बानायनो हायो। आ थ' होमबा आङो थाइजौनिखौ गिबियावनो बुंग्रोनो सानदों।
औ।
थ' होमब्ला जोङो थाइजौखौ गिबियावनो मा होनगोन जेब्ला फिथाइया थायो अब्ला साननैसो मा होनगोन बेगरा मा होनो बांद्राय इसिबां राजासे सिमबो दोनद्राया आरो गोरलैसिमबो दोनद्राया आरो ना। थ' एसे गिदिर जा जासे सिम जोङो ओ बेखौ थाइजौखौ दोनो आरोना साननैसोनि थाखाय। थ' बिनि नि उनावहाय जे जेब्ला जोङो आसार बानायनो थाखाय बे थाइजौआ जेब्ला अब्ला बेसेबां गिदिर जायो अब्ला जोङो बेखौ हाननानै लाबोनाय जायो आरोना त हानना ला बोनानै जोङो थाइजौनि आथाखौ बा थाइजौनि मैलाखौ जोङो मोजाङै सुस्रांनानै ओ बेखौ जोङो हाना लानानै जोङो सानदुंङाव ओ फोराननाय जायो आरोना ओ खाय यफा खायफाया ओ थायजौखौ गोरान फोराननानै दोनो ओ खायफा खाय बेयो सानसेल' ओरैनो दसे समनि थाखायल' फोराननानै दोनो आरोना ओ जोङो बेखौ फोराननो थाखायबो मा होनगोन जायगा नांगौ ना त' बिनि थाखाय जोङो सान द्रिबा जोङो मालाबा बातरि खागज बेफोरावबो जोङो फोराननो हानाय जायो बेखौ ओ जेब्ला बे थाइजौआ एसे रानदोब जायो अब्ला जोङो बेखौ लाबोनानै आ बेयावहोनो थाखाय जोङो थावखौ गुदुं खालामनाय जायो ओ जायबानो जोङो बे थाव गुदुङाव जोङो ओ मस्ला बानलु सामब्राम गुफुर सोरबा सोरबा जिराबो होयो
औ
जोङो एसे एवस्रोनना लानानै जोङो उनना लानांगौ जायो आरो ब्ला फिसा फिसा फिसा फिसा खालामनो थाखाय गुन्द्रा खालामनो थाखाय थह बेखौ जोङो ओ उनखांनायनि उनावहाय जे जिथुुनु मा होनो गरम खालामनाय थावआव जोङो बेखौ हो सनना होनांगौ आरो ना थ' बिखौ ओ दसे समनि थाखाय गरम खालामनानै जोङो बे थावखौ बोखांनानै ओ जिबा जोङो फोरानना दोननाय थाइजौ फिथाइ बेवहाय जाय जोङो बे थावखौ लगायना होनांगौ जायो आरो ना आरो संख्रिबो आरो हालदैबो होनांगौ जायो बेवहाय जोङो बेखौ गलायखांनायनि उनावहाय जे जोङो मोनसे भयामाव सोनांगौ जायो आरो ना बे खौ ओ सो खांनायनि उनावहाय जे जोङो बे खौ गोरा मारिथेनानै जोङो साननैसो समनि थाखाय सान्दुङाव दोननाय जायो आरोना जाहाथे जोंना थाइजौ आसारा जानो थाखाय मोजां जायो बिनि थाखाय जों साननैसो सानदुुङाव दोननांगौ जायो जायो ओ आरो गोर गोरा मारिथेनायनि जाहोना जाबाय जाहाथे बे थाइजौआ थाइजौआव माने ओ जायबा मारिनाय मुख्राजों बारहाबनानै गाज्रि जाया आरो थों बे बा जोंना मा होनगोन मैखुन बेराथों बेनि थाखाय जों गोरा मारिथेरनांगौ जायो
औ
बिनि उनावहाय जे जोङो ओ जायबा मा होनगोन थाइजौ गोरान मोनसे फोरोंनाय दङना बेखौबो जोङो बेबायदि बिदियैनो एखे बानायनांगौ जायो आरो ना आरो खान्थाल ओ खान्थालनि आसार बुङोबाथाय जोङो ओ खान्थालखौबो जोङो एखे मा होनगोन ओ बेबायदिनो एखेयैनो बानायनाय जायो आरोना जेरै खान्थालखौबो जोङो बिफांनिफ्राय हानना लाबोनानै बेखौ जोङो मोजाङै साफा खालामनानै बिनि सानि बिगुरखौ जोङो बोखारनानै बिनि उनावहाय खौ सानदुुंङाव साननै साननैसो बा सानसेसो फोरानसस्रोनानै दोननांगौ आरो बिनि उनावहाय हाय जे जोङो ओ थाइजौनि थाखाय जेरै थाव आरो मस्ला मस्लि ओ गरम खालामदोंमोन बेबायदिनो एखे रोखोमैनो जोङो बेवहायबो थावखौ गुदुं खालामनानै ओ जेरै जि गुजा सामब्राम गुफुर बानलु बेखौ जोङो गरम खालामनांगौ गरम खालामखांनानै जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय गुसु खालामनो बोखांनानै दोनथ'नांगौ आरो आरो जायबा जोङो थालखौ जोङो फोराननानै लाबोनाय बेवहाय संख्रि एसे आरो हालदै एसे सारनानै होनांगौ जायो बिनि उनावहाय ज जोङो जाय बाथावखौ गुसु खालामनाय बेखौ जोङो लगायनानै बा गलायनानै जोङो बेखौबो बयामाव आरामनो सोनानै भिनेगारखौ एसे होनांगौ जायो ना भिनिगारखौ जोङो मानो होनांगौ होनब्ला ओ मालाबा समाव गाज्रि जानोबो हानाय बा सेवनोबो हानाय बिनि थाखाय आरो गोबाव सम जाहैनो हा-हाहैनायनि था जोङो भिनिगारखौ होनाय जायो आरो ना बिनि उनावहाय जे जोङो गोरा मारिथेनानै बेखौबो सानदुंआव साननैसो दोननांगौ जायो त' बेखौ दोनखांनानै माने उनावहाय जे बियो जाजाथावना जायो आरो
औ औ
थ' आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ मेवाइनि आसारबो बानायनो हायो जोङो आरो मा होनगोन ओ दाउनिबो आसार बानायनो हायो आरो अमानिबो आसार बानायनो हायो लोगोसे जोङो ओ थ नोंथां थाङाबो एसे आसारनि बारै मिथियोबा फोरमायदो फोरमाय जागोन नामा
औ औ आं जा एसे मिथिगौ बा जा एसे रोंगौ आं बेखौ बेखिनिखौ माने फोरमायनो हागोन आरो जेरैसो नोंथाङा बावैसो जेरै थाइजौनि आसार बुंलांबाय बा खान्थालनि आसार बुंलांबाय थिग बेबादिनो जोंबो बेफोरबायदिनो बानायो ओरै आं थाइगिरनिखौ बुं थांबाय आरो जेरै थाइगिरखौबो बेबायदिनो जोङो ओ बेखौ थाइगिरखौथ' जों मेसेङाव मोननो जायो नङा होमबा
औ औ
बेखौ जों हानना लाना फैनानै जोङो बा एसे मोजाङै बा साफायै जों सुना लाग्रोनाय जायो जों बेखौ दान नानै एसे फिसा फिसा बारादाय फिसा फिसा नङा आरो एसे फिसाबो नंद्राया बाय गिदिरबो नंद्राया बेबाददि जोङो दानना लानाय जायो बेखौ जोङो बा सरनाय दैदों फिन खोमसे आरोम जोबोद मोजाङै जों सुना लानाय जायो आरो जेरै बिनि सिंनि माबाया बोरै बा माने आथा आथा बा फिस्ला बोरैबा जायो नङा होनबा बेखौ जों माने सरनाय दैजों जों साफफायै सुना लानाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो ओ खायफा खायफाया गोबां मस्ला मस्लिबो होयो नङा होनबा
उम उम
जों माने जानाय आबाद मा ओ गोथाव मोननायनि बा मोदोमनायनि थाखाय जों मस्ला मस्लिखौ होनाय जायो जों बेखौ गिबियावनो सुखांना लानानै जोङो माने सान्दुआव फोरानस्रायो आरो बेनि दैखौ फोराननो थाखाय बेनिफ्राय जोङो जोङो थावखौ गुदुं खालामना लाग्रोनाय जायो जों जे खिना मस्लाखौ जों होयो बा होनाय जायो जों बेखौ एसे एवफिनना लानानै जोङो एसे देना लानाय जायो आरो ओ गोबां द्राय माने मिहिबो हुद्रायनाङा बा देरद्रायनाङा एसे गथा गथाबो लाखिनांगौ जायो आरोखि थिक बेबायदिनो जों जोङो बे थाइगिराव जोङो मस्ला मस्लिखौ बा संख्रि बा हालदै बेफोरबायदिखौ जोङो होना लाग्रोयो आरो ओ खायफा खायफाया सामब्राम गुफुरबो होयो आरो थेसपाद बो होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि बेबायदि मस्लाखौ होखांनानै जोङो बै जायबा जों गुदुं खालामना दोननाय थाव बेखौ एसे सुगाहोनानै जों माने बेहाय माने लखबना होनानै जों माने बेखौ फिन आ आखाइजोंबो माने लगायजायो जेरै जों बानलु होबाथ' जों आखाइया आलौगोन नङा होनबा ओ जों बेबायदि गारबा जोंबो जों माने लगायनो हयो आरोखि सामसफोरजोंबो थिग बेबायदिनो जोङो जेनेबा बा खुख्राखानाथोन बा थाब मोनजाथों बा गोबाव सम थाथों होननानै जोङो भिनिगारखौ एसे माने होनाय जायो आरोखि थिक बिदिबायद जोङो ग्लासनि भयामाव जों सोना दोननाय जायो जेरै जोङो बे आसारखौ थाब मोनजानायनि थाखाय जोङो सान्दुंआवबो होनांगौ जायो ओ जों बिनि फपा बा था खोनखौ जोङो एसे माने गुरै खालामनोबा खायफाया बोखारनानैबो होनाय जायो नोंथाङा बावैस सो बा दाउ बेदर बा अमा बेदर बेखौ बुंलांदों ओ आं नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव बा जायगायाव नाखौबो खालामनाय नुदों आरोखि
औ
जोङो जेरै जोङो सामब्राम गुफुर बानलु बा हाइजें जों बेखौबो माने आसार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि थाइजौ बा खान थाल बा थाइगिर बेनि बादैबो जों बेफोरबायाददिखौ जों नुनो मोन्दों जेरै गाजरखौबो खालामनाय नुदों बा मुलाखौबो खालामनाय नुदों आरोखि
आ थ' होमबा नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनो स सानदों थ' होमबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना मुला बा गाजरखौ बोरैहाय जे माने आसार बानायो ओरैनो एसे माहोनगोन गुसुं फोरमायनो हागोन ना जाहाथे आंबो आंबो मिथि
औ औ जेरै जोङो जोंथ' गोबां मानसियानो जोंहा माने हाथाइ बा बाजारनिफ्रायसो बायना लाबोनाय जायो बांसिनानो जेरै जोङो आङो मुलानि बागैनो बुंनो सा सै बा मुला आरो गाजरजोंबो जोङो जयै माने लगायनानै खालामनो हायो थिग बेबायदिनो बेखौबो बा स्र'स सुनानै बा बेखौ लेमनानै लेमजायोबो खायफाया लेमनो हायो खायफाया लेमाबो जानो हागौ आरो बेखौ जोङो हानानै बेखौबो जोङो दै खौ रानस्रोनो थाखाय बेखौबो जोङो सान्दुंङाव होनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो जोङो बैफोर थाइजौ बा खान्थाल बेफोरबायदि आसारखौ जों जिरायबोनायो थिग बेबो बेबादिनो आरोखि मस्ला मस्लिखौ जों गावनि गोसो गोसो बायदि होनो हायो आरो बा बानलु गोरान बेफोरखौबो जों जेरै जों बेफोर आसारखौ जों जेरै बानायो थिग बेबायदिनो बेखौबो बानायना जों हायो आरोखि
अ थ' होमबा नोंथां जोंना समाबो जा-जाबायमोन आ थ' होनबा दा दोनथ'लायनिसै
औ औ नोंथांजों सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं
अ आंबो नोंथांनो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आ थ' होनबा नों थां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय